हेल'
औ खोनादोंनां
औ खोनादों औ खोनादों नोंथां बुं
दा नोंहा मा खालाम दङ
आं दायो ओरैनो दं नोंथां
नोंथाङा नोंथाङा फ्रियैनो दं दा दा नोंथांनाव ओ नोंथांनाव फन हरनायनि जाहोना जेनेबा लानानै नोंथाङाव फन हरनाय जादोंमोन दा बे टपिकआनो जाहैबाय जों जेनेबा दखान बाजारनि बागै आं रायज्लायहैनो नागिरदोंथ नोंथाङा रायज्लाय हागोन ना
औ हागोन नोंथां
दा नोंथांमोननि नोंथांनि एरिया एबा जायगासिम दखान बाजारा माबायदि हालद समनि बादियैनो दंबावो ना गैला जोङो सोलायनानै मोजां हालोदआव फैखोना माखो फैबाय नामा बेनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा ओं
औ ओ दखान बाजार होनोबाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि दखान बाजारफोर दं नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दखाना दखान होयोब्ला जोंहा गिबियावनो फिसा फिसौ माने खम बाजेटनि खम माल मुवा बेसाद बायग्रोनानै जोङो दखानखौ होग्रोनाय जायो बिनि उनावहाय जोंनि दखान एबा गलाया एसे एसे देरलाङो अब्ला जोङो बिदिनो गोबां मुवा बेसाद लाबोनानै फानफैनानै जोङो सासे दखानदार बा सासे गलादार जानानैबो जोङो जिउ खुंलांनो हायो आरो जोङो गिबियावहायनो जोङो दखान होग्रोनो बा जोङो थाइसे थाइनै रांजोंनो जोङो मुवा बेसाद बायनानै बेखौहाय लाब लाब जानानै जोङो माने बै लाब रांजोंनो बायनानै फानफिननायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि जायगा एबा ओनसोलावहाय गिबियावनो खायसे बर' आइजो फ्रा मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामग्रोनायखौ आं नुनो मोन्दों जे गामि गामि ओनसोलनि सेन्टारफ्रावनो बेफोरावनो मैगं थाइगंनि खानानै बा बुथुमनानै बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदों लोगोसे बेफोर बेफार फालांगि खालामनायावहाय बर' आइजोफ्रा एसे बेसेन बा दावगानाय मोनोब्ला गावसिनि रांखावरिजोंहाय माने गुबुननिफ्राय मैगं थाइगं बायनानै माने हाथाय बाजार बा गुबुन जायगाफोरावहाय फानहैनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो माने बैफोर जायगायावहाय माने जोंनि जायगानिखुइ माने नै गुन बा थाम गुन दाम बा बेसेनावहाय फानहैनानै माने मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनदों लोगोसे ओ दखान जेरै गेलामाल बायदिसिना जानाय लोंनायनि माइ दं सिनि दालि बेफोरबायदि दखानिफ्राबो माने गुबुन जायगा बा गुबुन मुवा बेसादखौ हलसेलाव लाबोनानै माने जोंनि सेन्टार बा हाथायफ्रावहाय फाननानै माने गोबां रां मुलाम्फा आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो बेफोरबायदिनो थाइसे थाइनैनि मालखौहाय बिसोरो एसे एसे लाब मोनजानानै माने गावसोरो माने दखान होनानै जानो हानाय केपासिटिखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे गाननाय जोमनायनि दखान बा बिजनेस होननानै बुङोब्लाबो जे बिसोरो गुबुन जायगाफ्रा आसामनि बाहेराव बा जोंनि आसामनिनो गुवाहाटि नोगोरमा बेफोरबायदि जायगानि ओमफ्राय खम बेसेनाव जि लाबोनानै माने जोंनि हाथाय बाजारावहाय एसे बेसेन गोसायाव फानफैनानै माने बिसोरहा गोबां मुलाम्फा जानाय नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनिनो दखना बेफोरबायदिखौबो माने गुबुन गुबुन जायगाफ्रावहाय खम बेसेनाव लाबोनानै जोंनि बे जायगायावहाय माने बेसे गोबां बेसेनाव फाननानै माने बिसोरो दा जायबा दख'ना दखान जायबा जि गस्ला गाननाय जोमनाय बेफोरनि दखान दखानि बिसोरो माने बैफोरबायदि मुवा बेसादखौ फाननानैनो माने जिउआव देरहासार जानायखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ औ
औ माने आं बुंनो सानो बा आंनि नुबोदों जे सासे सुबुङा
औ
बा सासे मानसिया माने बेफोरबायदि मैगं थाइगं जि जोम गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि फाननानैबो माने जिउ खुंलांनायखौ नुनो मोनो दों आरो माने गिबियावहाय फिसा फिसौ दखान होना होनानै इयुनावहाय माने थाइसे थाइनै रांखौनो जमा खालामनानै इयुनाव देरलांनो हानाय आरो ओ जिउआवहाय बिदिनो दखान होनानै जानो हानाय गोहो बा थुलुंगाखौ नुनो मोनदों आ रो आंनि नुनायाव जोंनि जायगा बा ओनसोलावहाय दा ओ नोंथांमोननि जायगायावहाय माबायदि थासारि बा माबायदियै दखान गलादारफ्रा दा सोलिगासिनो दं बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना।
फोरमायनो हागोन द
औ
खान बाजार होनो जोंहा जेनेबा जेनेबा गामि एरियानि मानसिफोरा जाबाय आबाद फैनानै मैगं थाइगं गायनानै जेनेबा जाथिनि मैगं-थाइगं मोनो बेफोरखौ खानानै गावनि बाजार एबा गावनि हालामनि बाजाराव फानहैनानै जेनेबा रां आरजिनो हायो रां आरजिनानै बेफोर बेखौनो दोनै दोनै दोनथुमनानै मोनसे गाला माल खुलिनो हायो मोनसे जायखिजाया दख'ना दखान होनो हायो सेन्दु दखान होनो हायो बेफोरबायदिनो नाजा नाजा नाजायो दा जाबोगासिनो दं जोंनि जेनेबा जोंनि एरिया एबा बाजाराव जोंनिनो मानसि जेनेबा जोंनिनो गासिबो फानै फानै दा गलादार होनो हाबाय तालमाल फाननो हाबाय दख'ना दखान होनो हाबाय बैफोरनो बैफोर जेनेबा गोजान जायगा एबा जेनेबा गोजान जायगानिफ्राय लाबोनानै जोंनि हालामाव फैनाय
औ
जेनेबा फानफैनानै एसे बिबां एबा रांनि जेनेबा एसे रां एबा राङाव एसे बैनि लाबोनायनि राङाव जेनेबा बा रां फाननाय जेनेबा फाननो हायो आरो दा फाननानै दा देरो जेनेबा जोंनि द हाना सिगां समाव जेबो गैयामोन एसे खममोन जेनेबा गालामाल दखान होनोब्ला कम्पिुटार दखान होनोब्ला जोंनि साइडआव बांद्राय दखान गैयामोन गंथाम गंब्रैल'मोन बेफोरबायदिनो जेनेबा फिसानिफ्राय ओमफ्राय जेनेबा जायो खावनायनि ओमफ्राय गयनिफ्राय बुंनानै खावै -खावै खावनानै बिदिनो देरलांनानै जालामाल दखान खुलिनो हाहैबाय सोरबाबा फायखारि जेनेबा नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एरियासो मा होनो जोंनि थिं मैगं फायखारिया होन जोंनि जेनेबा बाजार एबा जोंनि दखानाव मैगंफोरखौ लकेल मैगंफोरखौ फाननानै टाउन जेनेबा नैबेयाव खमनि खम रां लायनानै ओजों-ओजों जेनेबा टाउन साइडआव दामा एसे बारा जाहैयो। बेनि थाखाय लांनानै फाइखारिफ्रा फानहैयो आरो बिदि बारा बिबां एबा राङाव फानो आरो थाइनै थाइथाम जेनेबा थाइनै थाइथाम राङाव जेनेबा बारायाव फानहैयो आरो बेफोरबायदिनो बिनिफ्राय फाननानै फैनानै जेनेबा मोनफा नङाबा मोनफा दखान खुलिनानै दा जोंनि दैयाव दखानफहर एसे सोलायनो हमबाय आरो दा बुरजानिफ्राय बुरजासि सिन जाबुबाय आरो दा बुंनो थाङोब्ला जोंनि जोंनि हालामाव बांसिन बांसिन होननो हाया जेनेबा एसे खममावनो दं जोंनि बाजार दखान आरो दा बुंबावगोन दा नोंथांमोननि एरियासिं आं सोंनो लुबैबावदों जेनेबा नोंसिनि एरियानि दखान बा बाजाराव गंबेसे दखानि जुरिज सिगां समाव दा नोंथाङा मिथियाबो जानो हागौ जेनेबा नों मिथिनायखौ नों फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ जोंनि जायगा बा ओनसोलावथ' दखाना गदो जों उन्दै उन्दै सम बा जों जोनोम जायैनि सिगां निफ्रायनो दंमोन ओ जेब्ला आङो एसे देरबोदों आं नुबोदों आं नुनायाव ओ बे जिखिनिखौ नुदों ओ बेफोरो माने माने दखाना माने अराय माने सि माल माथा दोजानाय बा न' लुनाय बिदि दखान नङामोन आरो माने ओरैनो बैसां लुनानै बा ओ बेलासेनि बा फुंनि थाखाय लांब्रबनानै फाननाय आरो बैफोर मुवा बेसाद खौहाय न'आव लाबोफिननाय बेफोरबायदि फिसा फिसौ दखानखौसो आं नुनो मोनदोंमोन आरो नाथाय दा लासै लासै ओ जोंहा हान्था मेलायाबो मोजां जाबोनायजों लोगोसे ओ गोबां ओ सोलायनायजों लोगोसे माने ओम लामाफ्राबो मोजां जानाय लोगोजों लोगोसे माने बेवहायनो न'फोर लुनानै माने दखान खालामनायखौ आं नुनो मोनबाय आरो दा माने बेवहायनो माल मा माथा दोननानै बेवहायनो खुलिनाय बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय लोगोसे गोदो आं नुन-नुन-नुनायावहाय माने जों उन्दै उन्दैमोनब्ला माने जेबो खम्पिटारनि दखान मबाइल रिसार्ज बिदि मबाइल फाननाय बेफोरबायदि खौ आं नुनो मोनाखैमोन आरो नाथाय दा बो बेफोर गासैखौबो इन्टारनेटनि खामानि कम्पिउटारनि खामानि लोगोसे जानाय लोंनायनि हथेल बिदिनो फास्ट फुड बेफोरबायदिखौ माने गोबां ओ देभलप जाबोनायखौ दा ओ आरो गोदोनि समावहाय बा आं नुबोनायाव माने नांगौखिनि मुवा बेसाद गाननाय जोमनायाबो माने जोंनि खाथि खालानि सेन्टारफोर नुवामोन आरो औ एसे गोजान जायगा टाउन जायगा बा हा हाथाय जायगायावहाय लायनांगौ जायोमोन दा जोंनि खाथि खालानि सेन्टारावनो माने गाननाय जोमनायजों लोगोसे जानाय लोंनाय लोगोसे मबाइलनि खामानि ओ नेटनि माखासे जिर'स कपि खालामनाय बेफोरबायदि खामानिखौहाय माने नांगौखिनिखौ जोङो जोंनि इसे खाथिनि सेन्टारफ्रावहायनो ओम खालामजोबनो हायो आरो माने गोदो हायामोनब्लाबो दा ओ डेभलप जाबोनायखौ आं नुनो मोन्दों आरो
औ औ
लोगोसे गोदो ओ मैगं थाइगंनि बेसेनखौबो खमाव नुनो मोनोमोन नाथाय दा मैगं थाइगंनि बेसेनखौ गोबां बांनायखौ नुनो मोनबाय आरो नोंथां
औ औ औ दा बिदिनो थिग जोंनिथिंबो बेबदिनो आरो बाजारफ्राव जेनेबा सिगां स समाव जोंनि मैगं थायग म खममोन दा बारानिफ्राय बारा जाबोजोब्बाय आरो मैगं थाइगं गाननाय-जोमनाय द्रेस बायदिनाफोर होन फाननायफ्रा बां बांय आरो दा नोंथांजोंहाबो टाइमा जाबाय बिदिबा दोनथ'नोसै नामा?
औ औ दे नोंथां